हेलौ खोनादोंना ओइ हेलौ खोनादों।
औ औ दासो खोनादों।
अ मोजां खोनादों दा।
ओं ओं मोजां खोनादों।
औ सान्दुं गोसाना अखा हादों। ए सान्दुं ना अखा
सान्दुं नै सान्दुं दुंदों
ए जोंनिथिंबो बिराद सान्दुं गोसाथार जोंथिंबो
एकदम सायायावसो जिरायना दं दा सान्दुुंआनो अयथासार आरो
सान्दुं दुंबाथाय न' सिंआवथ थानो हाखाया दंफां सायाफोर नागिरनानै थान्दा जिरायनो लुगैयोना?
ओ थान्दा थाबासो थान्दा जाहै सिगोन गोखै गोला
थाइजौ खाजिफोर जाला बायनो मोजां जादों औ
हो
ए सान्दुं गोसा नालाय गोखै थाइजौफोर जालाबायनो हामदों खाजि हानानै
ओं औ बेखौनोथ' आरामखौ लाहांदो र' जोंहाबो एसे जानो
नायनि
ओं ओं
अ दे बुरजा लगायनानै दोन खोनाबाय
हो
बुरजा हाननानै लगायनानै दोन
ओ एकदम सोरबाफोर जानो लुगैलायनाय
औ
बिदि होनबाथ' दा बोथोरनि हो
फिथाइफोराथ' न'आवनो दं नालाय
औ
ओंखायनोथ' गोसोखांबानो सांदुंबानो हख्लाय खायो
अ माने बिदि लगायनाय नुबा थाय रावबो जायालासिनो थानो हाखाया
उम उम नायनाय साय्सावनो उम नायनाय साय्सावनो मोजां गोथाव नुयो ओं
गोथाव नुखायो
उम न'आव गैया नोंसा बिदि फिथाइ सामथाइ?
दङ' जोंनावबो जोंना मा माबा बारा मोनथ'आखै
ए
दासो एसे रं लादों।
ए माबाफोरावसो आमथिसुवाफोरावसो बांसिन मोनहैयो नालाय।
औ
उम जोनाबो अबबा मोनबाय अबबा मोनाखै इदिनो बासि बासि हाननांगौ आरो
गोदै नामा?
गोदोया इदिनो बिफां बुरजा नालाय अबबा गोद दै अब्बा गोखै।
औ माने
एबारै अ सेवदोंहाय सेवलाबायथारदों मानबा
ए
गेसाव जालाबायथारदों अयथासारनो आगोलफोरावबा बिदि बांद्राय सेवामोन सेवनायालाय
अ
एबार बांसिन सेवदों
गेसाव जालाङो नामाथाय बे
जानो इदिनोथ' खोमा।
ओं
ओरैनो मुलि माबा माबि बाहायनायस जायाना बेफोराव
जाग्रा फिथाइ नालाय।
औ
फाननायबो नोंङा।
ओं जेरे ओ ओ जेनेबा ओरैनो नोंसानाव फख्रि माबा नाब फिसिग्रा बेफोरबायदि दङ नामा?
दङ। फख्रियालाय
ए बेसेबां बुरजा? खै बिघा?
ओरैनो बांद्राय बुरजा नङा ओरैनो बिगाथामसो जागोन नामा बिगाथामबाबो नाखौनो होनो हायासै एबारै
ए सिगां होनायाथ' होनबा गिदिर गिदिर दंथारो बे नाया।
ना खौनो होनो हायासै नाफोर होनो हाबालाय से मोजां जागौमोन।
अ
होनोनो हायासै नाखौनो फै आगोलफोरावबा सिगांफोरावबा इसे इसे होनो हादोंमोन। होनालाय। ओमफाय नै एबारै हाद्राय द्रायास दै
ओं माने बे सिगां होनायफोरानो गिदिर गिदिर थागोनदां ना गोथौ नामा फुख्रियालाय?
फुख्रिया बांद्राय गोथौबो नङा बांद्राय थौलेबो नङा आरो इसे गोथौ हाबनो हायो ओं हाबनो हायो।
बांद्राय गोथौ जावबाबो हाबनो हाया नालाय
हाबनो हाया
ओंखायनोथ' बांद्राय गोथौ जावासै
ओ आंथ' हाबनोनो गियोहाय बिदियाव
गियाबा बोरैबा नुहरथारोना
औ बोरैबा नुयो
आरो ओरैबाबो हाबदावा हाबदावा हाबनो गिलायलांग्रा जालाय लांबायहाय बेफोराव बे हाबबाय थाबासो
ओ
जेनेबा ओरैनो ना गुरग्राफोर
नागुरग्रा ओइ दैमा दङ अ दैमा दङ
अ
गुरो नामा नोंलाय
आं गुरहैयाहाय सोलाबा नालाय नै मानसिफोर गुरो आरो गुरनायालाय मोना इदि ना हाग्रा जाबाय हाग्रा जाजोबबाय। ओ ओ ओरैनो एसे एनैखौ। हायो।
ए।
गुरोमोन नै दा आरो दैफोराबो दैमाफोराबो हाग्रा जाबायना फोसाबला बिदि आरो बांद्रायबो मानसि बिदि गुरला। ओमफाय
ना। जोंनाबो दं जायगायालाय ओमफ्राय आङो थांफेर ए गुरफेरनायानो जाया आङो।
ए गुरदावबासो उम
औ सामु', ना औ औ माने सामु', ना बिदि माबा बेखौनो आं लायनायानो जाया।
ए।
जानो लुबैबा ओरैनो थांब्रब दसे टाइम ना आरो बेखौबो साम'फोरखौबो बांद्रायबो जाबाय थानाय जाया नालाय
ओं माने ओरैनो गोबावजों खेबसे। एसे जानो लुुबैबा बायनानै ला बोयो।
उम। बायनानैबो मोनो नामा?
बिराद फानोथ'।
ए
बायनानैसो जाफैबाय थायो जोंहा।
ए दाननाय हुनाय खस्थ'बो नालाय।
ओं
माने बेखौ जानोबाथाय खस्थ'आनोखा सानसेयानो नांखागौ।
ओ ओं बे खस्थ' खालामस्लायस्लाय बायना जा अनायानो साबसिन जायो नालाय
ओं ओं
आबबो जाबाय दिनि
बिदिनोथ'
ओं जां फ्राय अयथासार लायनायावबो सानसे दाननाय हुनायावबो
जायो बेखायनो बिदिखौ सानबा थाइ ओमफ्राय बायनानै जानायानो स्रा मोनलायलाङो
ओं ओं
जा
बुरजा बुरजा ओंखारथोर खोमा
ओंखारो बिराद मानसियानो जदिनो लाय नानै फानो
ओं
दानिया जेखौबो बेफार गेलेनानै जायो
ओह बेखौ इसे इखौ इसे गेलेया मोन आब
औ गावबा गाव माने न'खराव सालायनायनि थाखाय आरो
ओं ओं बेखौ बिसे बेस्थ'आलाय बिदिनो थांलाय फैलाय एसे
एह खामानि मावगासिनो आरो
ओं थांलाय फैलाय।
आंबो दङ जाखांनानै ओरैनो।
बे दा जिब जुनारफोरनि दाउ अमाफोरनि आदार रुदों। दाउनो आदार होदों।
अ अ जोंनाबो रुनांगौ। संनांगौ ।
ओम ।
दा दंथ'यो दसे जिरायनानै ।
ओम दसे दसे जिरायाबा जायाना मेंद्रायो ।
मेंद्रायो जाया ।
जिराय होलां नांगौ ओ ओम । बांद्राय एखे राहैनो मावब्ला फेब्लाजाथ मोनोना देहाफोरखौ ।
ओ । देहाया बांद्राय गेरेब
ओम ओम । बेयो आखाय सुवा
ओरैनोथ' मोजांना?
ओं मोजां मोजाङालाय दा मोजां मोजाङैनो दंथ'यो । ओं मोजाङै दंथ'यो । नोंसा लाय?
जोंनाबो मोजांथ' गासिबो दंथ'यो मोजाङावनो गोजा ।
ओ मोजाङावनो थानांगौ दे ।
ओ ।
थाइजौ जानो फै बेरायनो दा बेलासियाव ।
दे दा बेलासियाव थांगोन । हाननानै दोन खा बुरजानो गोमोन गोमोन । ओं ओं ।
जमा लगायनानै जाबा गोथाव जागोन ।
गोथाव जायो ज' मा नसि बुरजा जाबाथाय । खहाबलायो माथो आरामनो । ओरैनोबा हारसिंफोरबाथाय हारसिंफोरबाथाय जानोनो खहाबलाया माथो ।
औ लोगो बुरजा मिलायनानै जाब बासो गोथाव मोन जायोहाय ।
ओं ओं हारसिं हाला जाबा जायाहाय
जाया हारसिंबाथाय औ दे होनबा
ओं दे
ओं